औ लोगो
हेलौ मा खालामदों नोंथां?
आं नै दङ।
ए ओमफ्राय खबर सबर बोरै दं दासान्दिलाय?
खबर सबरथ मोजाङैनो दं।
ए नखराव थिगैनो दंजोबो ना? ओम ओमफ्राय दालाय सोर सोर दङ? हेल हेल
दा आं
हेल!
आं दा खोनाबाय औ खोनादों ना?
दासो खोनादों लोगो हेल, खोनादोंना? उम उम ओमफ्राय सोर सोर दङ दा?
दा आं नै हारसिंनो दं ।
ए हारसिं दं ना
औ जिरायनानै दं ।
उम उम ओरैनो जेरावबो बेरायनायनि खोथा फोर सानथवाखै नामा? दासान्दि
बेरायनायानोथनै सानदोंमोन साननायालाय ओमफ्राय अबाव बेरायहैनाय जायो
औ, जोंना गाबोन बेरायहैनाय जासिगोन । गाबोन थांनो नागिरदों बेरायनो इसे।
अबे जाय् - अबे जायगायाव थांनो नागिरदों?
बे जोंनि बे कक्राझार जिल्लायावनो मोनसे सरलपारा होननाय पिकनिक स्पट दङ ना बेयावनो बेवनो थांनो नागिरदों जनो ओरै लोगोफोर जनो आमायमोन ओमफ्राय माखासे लोगोफोर ज थांनो नागिदोंआरो गाबोन थांगोन
अब्लाथ नोंसोर गाबोनहाय लावखार ओंखाम जानांगोन ना
गाव-गाबोन गाबोन लावखार ओंखाम जानानै फैनोसै जिउआव इसे
औ, मोजाङै मोजां रंजा नानै फैदो
आराम लावखार ओंखाम जानानै आराम बे सरलपारानि गुसु दैयाव दुगैनानै फैनोसै।
मोजां दे लोगो
उम नोंसोरबो उनाव थांनो हागोन लोगो। नोंसोरबो उनाव थांदो। सोलाबबा।
थांगोन र' थांनाय आंबो बेखौ। बेखौनो सानगासिनोखा थांनो थाखाय।
औ।
सम मिलायो बा इसोरा मोजाङै मोजां लाखियोब्ला थांगोन।
उनाव ना औ औ औ उ। ओरैनो गोजानफ्राव बेरायहैलाबायनायनि खोथा सानाखैना दासान्दि?
साननायानोथ' नै एसे।
ओरै शिलंफोरथिं
रां फोरनि। माबा जायोना। रांफोराबो एसे थो। थोआ मा होआ ना बेनि थाखायनो सानदों साननाया जेब्ला। रांफ्रा जमा जागोन अब्ला थांनायनि ओ टारगेट खालामदों आरोखि ना।
औ औ
खोथा सानदों आरोना।
गाबोनथ' जो आंना थ' खबरा बिदिनोसै दासान्दि मोजाङानो दङ। मोजां द्रायबो नङा गाज्रि द्रायबो। नङा गेजेरावनो दं आरो। ओमफ्राय बेनो। गाबोनहाय ओरै लावखार ओंखाम जानो थांगोन आरो बे सरलपारायावनो। एसे। बिदिनो बोरमा बेदरजों ओंखाम जाना फैनोसै एसे मोजांनो।
दे दे मोजां।
बोरमा बेदर दाउ बेदर लांनाय जागोन आरो।
औ औ मोजां दे मोजाङै मोजां थांना फैदो आंनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जासि हरबाय आरोखि ना
औ गोजोननाय थाबाय उम
औ ओमफ्राय बेनि अनगायै अबबाफोर बेरायबावनो सानदों नामा नों थां मोना?
बेरायनायाथ दा बेनि अनगायै दथायाव बेरायथनांगौ गैथवा
औ औ
औ शिलंफोरथिं बेरायहैनांगौमोन बेरायनाया बे आं उसुबिदा जानानै दङ' नालाय बेनो
अ
थांनो हाथ'याखै
रां रुफाया बो एसे उसुबिदा खाना नोंना
उम
लोगो
हेल'
औ लोगो औ लोगो खोनाना औ खोनादों खोनादों
खोनादों लोगो खोनादों औ आ ओमफ्राय जानायफ्रा ओंखाम ओंख्रि जाबायना हाथ'याखै
ओ जानाया जाबाय ओमफ्रायो दा मोनानिखौ जाथ'वाखै
ओ औ लोगो बुंलाय
जा जानाया जा थ'वाखि
ओम
होनदां दहाय सान दा मोनानि बेनिखौ औ खोनादोंना लोगो?
औ औ खोनादों आं।
ओ दा मोनानिखौ जाथ'वाखै आरोखि ना।
औ औ औ। गैया आंबो जा गैया आंबो जाथ'वाखै।
अ
ओहो जाथ'वाखै आंबो नोंथां।
औ दे
उहुम, दासो संगासिनो ओम दासो संगासिनो।
मोजाङैनो दंना लोगो?
दा मोजाङानो दङ। औ थिगैनो हेलौ। उम थिगैनो दं दा। सानदि उम। उम
शिलंफ्राव माला बेरायहैनायनि, बेरायहैनो सानदों?
शिलं शिलंआव बिदिनो जानुवारि मार्चफ्राव बेरायहैनो सानदोंमोन साननायाथ'। दा ओरै रांफ्रासो मा खालामो।
औ एसे प्रब्लेम बानायना होयोना।
औ औ बे राङानो एसे डिस्टाब खालामगासिनो दं रांनि थाखायनो
ओम रां फोर थायोबाथ'न ओ गोसो जाबानो बेरायहैलाबायनो हायो आरोखि ना।
औ औ।
नाथाय माथो खालामनो।
राङानो एसे दिगदार जाना दङ
ओ दिगदार खालामना होयो
औ
दा सोर दं
दा नै खथा सिङावथ आं हारसिं दङ ओमफ्राय बायजोआव नखरनि मानसिफोर दं आरो
औ आंबो नै एसे औ खोनादों लोगो आंबो एसे ओै फो
औ औ
ओ गोजोन मोनाबिलिनि एसे
सुदेम बार
औ औ हारसिंना
उम
ग्राफ्रा एसे
औ
एसे स्रां थाङैनि थाखाय आरोखि ना इसे ओम मोनाबिलिनि एसे बार जानायजों लोगोसे बेरायग्लांदों
औ औ एसे मिथिंगायारि बारहावाखौबो जानांगौनाा माथो देहानि थाखाय मोजां जायो
हेलौ
उम उम
खोनादोंना लोगो हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'
औ लोगो ओ औ खोनादों खोनादों नोंनि खोनादों औ औ नोंथां नोंना